हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादोंना
ओ खोनादों
ओ बेलासिनि गोजोन गाहाम हामलायनाय नोंथांसिम बावहरनाय थाबाय ।
ओ गोजोननाय आंबो बावहरनाय थाबाय
अ आं नोंथांखो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो थाखाय कल खालामनाय जादों बे आयदायानो जादों जारनि माने दावबायनाय । बे दावबायनाय सायाव नोंथांजों सावरायनो हागोन दा
औ जागोन दे ।
आं बिदिब्ला नोंथांनाव फंनैसो सोंथि सोंग्रोसै नोंथाङाथ' दावबायबाय जानांगौ माब्लाबाफोर । नों बबे बबे जायगायाव दावबायखो फंनैसो बुंनो हागोन दा ।
ओ दे होमबा आं जागायनोसै गिबियावनो आङो बुंनो थाङोब्ला आङो मोनसे फिसा बिबायदि गामिनिफ्राय फैयो आरो आङो गोबां बिबायदि दावबायबाय आङो दावबायनायनि फारसे फंनैसो बुंसै गिबियावनो आङो शिलं जि मुंदांखा मोनसे जायगा बेयाव आङो दाउ बायबाय आङो बिबायदि कलेज ट्रिपाव आं दावबायनो थांदोंमोन आंनिल ओ कलेजनि लोगोफोरदों
औ
आरो लोगोसे बियाव बिबायदि गोबां समायना रमायना बेबायदि जायगाफोर दोङो
औ
बयनिख्रुइ मुंदांखा बिबायदि समायना जायगाया जादों सेभेन सिस्टार वाटारफल जाय वाटार फला गोबां बेबायदि वाटारफलदों लोगो नांनानै बेबायदि सोमजिनाय आरो बियो गोबां समायना गोजौफ्राय जों नायनो थाङोबा बिखो ओरैबायदि समायना नुयोदि जोंनि गोसोआ बिबायदि गलियो आरो बेयाव गोबां मा सुबुं फोरा मानसिफोरा बिखौ नायनो फैयो आरो बियो दैज्लां बोथोराव बयनिख्रुइबो समायनासिन जायो आरो लोगोसेनो बेबायदि शिलंआव बेबायदि गोबां जायगाफोर दोङो आङो बिनि सिगां आङो नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लुगैदों ।
नोंगौ नोंथां नों थाङा जे बुंदों शिलंआव दावबायबाय थारैनो शिलंआ मेघालयानि मोनसे राजथावनि नंगौ मोनसे समाव आंबो कलेजाव थानायाव एक्सकारसन होननाय मोनसे ज हाबाफारि लायो बेयाव आंबो दावबायदोंमोन जोंनि कलेजनि जाना आरो बियो जोंनि कलेज बा जोंनि जायगानिफ्राय बाजौ किल'मिटारसो गोजान जागोन आरो जों बेखौ थांनो थाखाय जोङो हरनि समावनो जोङो दावबायदोंमोन ट्रेभेलार गारिजों आरो दाव थाङै थाङै थाङै थांनानै बिदिनो फुंनि देर बाजिआव जोङो ओ मेघलानि बराफानि होननाय मोनसे जायगासिम जों सहैदोंमोन। आरो बे बुब्लियावनो जोङो बराफानि थासारिखौ ज ओंखार आरो जों ओंखारनानै बिनि थारैनो जो समायना मोनसे लैथो बबा दै बिदि जमा ओम जानानै थानाय आरो थारैनो बेयाव गिदिर गिदिर नाजों नुनो मोन्दोंमोन आरो बिनि बिनि सेरजोंनो दालां गंनै दालां दंमोन दं दंमोन माने दं दा बिथिं मोनसेजों थाङोब्ला जङा थाङो आरो मोनसेजों थाङोब्ला जोङो थारैनो शिलं पुलिस बाजार सेरापन्जि बेफोरखौ जोङो दावबायनो हायो। जों बे बे जायग जायगायाव जोङो गोबावै थानानै आरो बेयावनो जों पिकनिक जानाय महरै ओंखाम बेदर संनानै जाबाय आरो बिदिनो जोङो जाखांनानै लोंखांनानै जोङो बे जायगानिफ्राय जोङो दोरोदनानै बिदिनो शिलं फारसे जों दावबायालांबाय आरो बिदिनो थांबाय थांनानै बिदिनो गुसु बार बारदों। आरो बोथोरा दोमैलु दोमैलु जोबोर माने गोजोननाय मोनलांदों गोसोखो आरो आङो बिनि सिगां मालाबाबो थांफेराखैमोन फार्स्ट टाइममोन आरो आङो थांनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिदिनो थाङै थाङै पुलिस बाजार मोनहैबाय शिलं मेन टाउन आरो बे मोनैनि सिगांनो गोबां गिदिर गिदिर आर्मि केम्पफोर जों नुलांदों लामा लामा आरो जोबोद समायना क्लिन लाखियो लामा सामा दाखोर दाला बेफोरबायदि नुवाखै आरो हाग्रा बंग्रा आरो बिदिनो लामा सेरनि गासिबो थासारिफोरानो सिदोब सोमखोर महरजों समायना बिबार बारि आरो लामा सेर सेर लेमसन बिफां बिलाइ जिबब्रै जिबब्रै जोबोर समायना नुदों आरो आं मालाबाबो नुफेरैखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों बेफोर महरखौ माने अनुभब खालामना गोसोआव माने जोबोर समायना मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो सानदों इयुनफ्राव फैबावगोन होनना आरो बिदिनो थाङै थाङै थांबाय पुलिस बाजार बारबाय आरो बिदिनो सिरापुजि होननाय जायगायाव सहैबाय दा सिरापुन्जिजों होनना जोङो बुङोब अब्ला जों बिजाबावसो मोनोमोन उन्दै समाव सिरापन्जियावनो बुहुमनि मादाव बांसिन अखा हायो होनना नङा होनब्ला औ बेयाव जोङो मोनहैबाय आरो बेयाव माने लांदां हाग्रा गोरलै गोरलै आरो बिदिनो गंफा गंनै न' दखान बिदि मोनबाय आरो बिदि मोननानै जोङो थांबाय चिरापुन्जि बारबाय आरो माखासे रिजर्टफोराव हाबबाय केबफोराव हाबबाय हाबनानै जों बिदिनो थांबाय थांबाय आरो बिदिनो जों मोनसे जायगायाव थांबाय दाउकि होननाय दाउकि नोंथाङा थांबायना बे ओ बे बांलादेश बांलादेश बरडाराव गोेलैयो आरो बेनिफ्राय जोङो बांगलादेश बरदारखौ नोजोर खालामनानै माखासे माने जोंनि नोजोरखौ नाहरबाय आरो बांलादेशखो बोरै नुयो बेखौ जोङो माने अनुभब खालामबाय बे जायगानिफ्राय औ नंगौ नोंथां दा नोंथांङाबो फंनैसो बुंबावनो हागोन
होमबा बुंनो थाङोबा बे शिलं जोबोर समायना जोबोर बेबायदि मुंदांखा बेबायदि जायगा बियो आरो जोंङो जि शिलंआव जोङो कलेज ट्रिपाव जों थाबायनो थांदोंमोन बे सानखालि जोंङो बेबायदि मोनसे खमायजोजों ओह खमायसारजों बेबायदि साग्लोबनो गोनां जादोंमोन जोंहा बेबायदि ट्रेभेलार जि बास बियो जाहा उननि साखाया मोनसे बेबायदि पामचार एबा लिक जाना होदोंमोन जायनि थाखाय जोंङो शिलं मोनहांहां ससे लामा ससेयाव जोंङो बेबायदि मोनाव जोंङो बा घन्टासो एबा ब्रै घन्टासो जोंङो थानो गोनां जादोंमोन मानो होमबा जोंहा ओ बेबायदि साका गैखायामोन जायनि जाहोनाव जोंङो दसे नेनो गोनां जाबाय । आरो जोंङो बिबाय दिनो जोंङो फुंङाव मोनहैबाय फुंनि पासतायाव आरो लोगोसे जोंङो थांनानै जोंङो फुंनि ब्रेकफास्ट खामनानै जोंङो सेरिखुन्जियाव थांनानै सेभेन सिस्टार वाटारफल नायबाय आरो बिनिफ्राय जोंङो लाइ लुम थांबाय
औ
आरो लोगोसे जोंङो लिबिं रुस रुड ब्रिज थांबाय आरो औ आरो लोगोसे जोंङो बेबायदि जापानिस बेबायदि फ्लावार नायनो थाखाय जोंङो बेबायदि मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जाय जायगानि मुंखो आंङो दा एस बाय आंङो बावगारनानै थाबाय । बेयाव जोबोर सफ समायना बेबायदि बिबारफोर एबा फ्लावारफोर दोंङो जोंङो जायखो जाप पानाव थांबा जोंङो नुयो आरो जाप पानाव जाय बिबारा मुंदांखा बि बिबारखो जोंङो बे जायगायाव नुहैनो मोनदोंमोन आरो लोगोसे बे शिलंनि जि साह बागान बि सा बागाना बाहाय हाजो सायावहाय खायलें रोखोमनि नाथाय जोंनि आसामाव बाङाय प्लेन जायगाखाय सि ओ सिदा नाथाय शिलंआव खायलें रोखोमनिमोन आरो सि शिलंआव मोनसे चार्च दोंङो जोबोर मुंदांखा चार्च आरो समायना चार्च बे चार्चआव जोंङो बेरायनो थांदोंमोन । आरो बेखौबो जों नायनानै जोंङो बिनिफ्राय जोंङो मोना मोनानि सारि था बाजिसोआव जों ओंखारबोदोंमोन । आरो नोंथाङा नोंथांनि औ आरो नोंथाङा नोंथांनि जारनिनि फारसे माबा मोनसे बुंनो दंबावोबा बुंनो हागोन।
औ नंगौ नोंथां जों जारनि खालामनाय समाव जोंना गारिया गंनैमोन आरो मानसिया दाइनजिसो बा द'जिसो जागौमोन आरो जों जोंनि फोरोंगिरिफोरबो थांदोंमोन आरो बै समाव जों थांनाय समाव जोंनि माने सिगाङाव जेबो मोगा- मोगि बेफोरबायदि जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जायाखैमोन।जोङो मोजां मोजाङै मोजां सहैनो हादोंमोन आरो जेरै थांदोंमोन बिदिनो जों सफैफिननो हादोंमोन। दा खोथाया जाबाय दा जों बो थोर नायनानै जोंना जोंनि आसामावथ' एसे गरम जायोना दा शिलंआव मा होने एसे मोजांसिन आरो एसे थान्दासिन थानो मोजां। हाजो जायगा आरो एसे निजोम बांद्राय दावराव गैया आरो माने मेगनजों जोङो थांनायाव गोबां बिदि समायना समायना नुलाङो जेरै न'फोरखौनो बल बायदि महरनि बायदि नुलांदों जोङो आरो थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो गोजोनलांदों जों आरो जेराव समायना महर नुदों जों बेयावनो लाखिदों नोजोर खालामदों आरो माखासे लोगोफ्रा बिदिनो फट'शुट लादों आंबो लादों बिदिनो गोबां बिबार बारि फोराव थांदों रिजर्टफोराव थांदों। बिदिनो जोङो जोबोद गोजोननाय लादों आरो दा गोबां नों बुंनाय बायदिनो आसामाव जेरै हाफोरा प्लेन बिनिखाय साहा बागानफोरा प्लेनाव बानाय जायो दा बिसोरनाव शिलंआव बांद्राय प्लेन जायगा गैयिखाय दा बिथांमोना माने हाजोफोरावब्लाबो आबाद खालामनो गोनां जानायखाय एसे खेंसलिाया खेंसलिाया नुयो, दा जोंबो नोजोर होलांदों बे शिलं हाबै हाबैनि सिगां, ओ गोबां गय बिफांफोरखौ जोङो आजो गोजौ गोजौआव नुनो मोन्दों जाय गय फिथाइआ गोग्लैबा गाहायाव सिरि फैगोन माने बेखौ गोजौआव मोन नङा दा बिथांमोना बोरै आबाद खालामो बिथांमोननि खोथा जोङो बुंनो हाया निसय हाननाय मानायाव एसे खस्थ फोर जागोन आरो जोङो राबार आबादफोरखौ नुदों गोबां हाजो गोजौ गोजौआव दा बेफो फोरखौबो आबाद बु नाय एबा राबार हानायफोराव माने एसे प्रब्लेम जानांगौ जोंनि नाथाय बिथांमोनहा हायो बिथांमोनहा मावग्रा नथाय दा बेफोरखौ नुलांना सोमोनांलां थारैनो । नोंंगौ बिथांमोना बिदि गोबां खुस खालामो आरो गोबां डेभलाप बिथांमोना बेखौ जों नुलांदों । आरो ओरैनो लामा सामा बिदिनो नोगोर बिदिनो रिजर्ट जेरावबो जों नोजोर होबाय बिदिनो जोबोर समायना माने डास्टबिन दोनो डास्टबिनाव लेथ्राखो गारनांगौ बिबदि मैला बेफोरबायदि नुनो मोनाखै साखोन सिखोन नुनो मोनदों जोबोर रंजानाय मोनदों बे थासारिखौ नुनानै आरो सानदों जोंबो बे थारैनो बे बेखौ बेनिफ्राय जोंङो गोबां सोलोंनांगौ । मानो? बाथ्रा बा गोबां सोलोंनांगौ खोथा दं होननानै जोङो बे सिलंनिफ्राय थांनायाव जोङो मोनथिनो मोनदों ।
औ । होमबा जाहा दिनैनि टपिकखौ जाहा दोनथनिसै दांना ।
औ समा जाना फैबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै दे ।
औ गोजोन्थों दे ओं ।